हेल नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों दे नोंथां ‌।
औ ओ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
सानदुं गोस नालाय बोथोरा बिनिखायनो दंफां सायावहाय जिरायना दङ।
औ औ। आंबो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दं आरो दंफां सालायाव। ओ नोंथांनो कल हरनायनि जा होना जाहैबाय आं माने नोंजों ओंख्रिफोरखौ बोरै स नाय बा बर'नि ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो बेखौ सावरायनो हरनाय जा दों आरो ओ नों थाङा मा मा ओंख्रि स नो रोंगौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां ओरैनो आङो रोंनाय ओंख्रिफ्राथ' सबाय ओंख्रि संनो रोंगौ। सबायजों साम' बा अनलाजों औवा मेवाइ थाइगिर ओंख्रि बेफोर आरो खाला दालि आरो बे दुसुमै ना मा बुङो जारि जारिजों दाउ बेफोरखौ संनो रोंगौ आरो। दा बुंनो थाङोब्ला नै आं गिबियावनो थाइगिरनि बागै बुंग्रोनोसै थाइगिर ओंख्रिखौ बोरै सङो होनना बुङोब्ला जोंहा जेब्ला खायसे बायदिया न'खर न'आवनो थाइगिर बिफाङा थाखायो नालाय। फिथाया बेखौ ओ थानायफोरा हाननानै लाबोनानै न'आवहाय मा खालामो बे थाइगिर फिथाइखौ बेदि थाइगिरनि जाबखो जाबखो बे गांखं बायदि थायो नालाय। बेखौ दाननानै जानाय जायो आरो सिथा सिथा जेब्ला दाननानै बे थाइगिरनि बे खङाव थाइगिरनि खङावहाय बे प्लस्टिक रखम मोनसे बिगुर दं आरो बे बे जाहाय बे सिंनि बे बिगुरखौ गारनाय जायो आरो गारनानै हाय ओ सिथा सिथाहाय, थुख्रा थुख्रा खालामनानै हानानै लायो ओमफ्राय बेखौ हानानै लानायजोंल' दा लानायजोंल' जाया नोंथां बेनि ओं ख्रि संनायाव बे थाइगिरा बा रोसिया बा बिनि बिदैया गनो नांगोन नालाय। जों मा खालामो खायसे बायदिया बे बेदि जोङो बाथोन दे देयो जों थबसिनि बे आखाइया बेजोंहाय बे थाइगिर औ थाइगिर खौ जोङो देफ्रामनानै लायो आरो जाहाथे जोङो ओंख्रियाव संबोला जोङो बिनि बिदैया ओंखारनाय ओमफ्राय जों जेब्ला थाइगिरखो संनो थाङो अब्ला जोङो बांसिनानो जोङो नुनो मोनो जे नाजोंनो बांसिन जायो। अब्ला जोङो नाफोर लायोब्ला लायोब्लाथाय जों गिबियावहाय खायसे बायदिया बनाव सङो खायसे बायदिया गेसाव सङो दानि मानसियाथ' बांसिन गेसाव सङो नालाय। नोंथां बिनिखायनो बे ओ गेसावहाय सारायखौ जोङो जाननानै लाग्रोबाय जेब्ला जोंनि बे सारायाहाय गुदुं जागोन अब्ला जोङो थावखौ होबाय थाव होनानै थावआबो मोजांहै गोनानै गुदुं जानांगोन आरो अब्ला ओमफ्राय जोङो जाय बुस्थुखौ जोङो थाइगिरयाव होब गोन ना बे नाखो जोङो होसनबाय आरो। होनानैहाय मोजांहाय जोङो एवफ्रामना लानाय जायो आरो नाखौ। एवफ्रामना लानानै जेब्ला नाया एवफ्रामनानै मोनगोन अब्ला जोङो मोनसे प्लेटफोरावबा जोङो हायखांनानै लानाय जायो आरो।
औ।
हायखांनानै लाखांनायनि उनाव जि सारायाव जों नाखौ एवदोंमोन बेयाव थाव थायो नालाय नोंथां बे थावाहाय जों थाइगिरखौ संगोन नालाय बे थाइगिरखौहाय जों सारायाव एवनाय जायो आरो फिदिंबाय आरो खनथाम खनब्रैसे एसे ओमफ्राय बेहाय संख्रिबो होखाबाय आरो नांगौबायायदि हालदैखौबो होखाबाय ओमफ्राय आरोबाव जों खोबहाबनानै एरना होबाय बिनि उनावहाय जोङो ओ दैखौ होनानै लायो आरो जोंनि नांगौ जगाहाय नोंनि न'खराव साबेसे सुबुं दं बिनि हिसाबाव जोङो दैखो नांगौबायायदि होनानै लाबाय आरो होनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो खहाबनानै दोनबाय आरो। सारायावहाय। बे जेब्ला जों बे थाइगिर ओंख्रिया गोदौआ। बेनि उनावहाय जोङो बे ओंख्रियाव जिखिनि नांगौ जों बानलु बा सामब्राम गुफुर बा हाइजें बा जाब्रां जिरा बेफोर नांगौ बदिखौ एसे एसे होनानै जोङो देनानै लानांगौ ओमफ्राय जेब्ला ओंख्रिया गोदौबाय अब्ला जों होबाय आरो बे आंनि संनायनि आदब आरो नोंथां। बिदि होबाय होनानैहाय जों गोदौ होबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला गोदौवो जोङो बे नाखौ होगोन नालाय जों नाखौहाय सारायाव जोङो होसनबाय आरो होनानै दसे हाय फाइभ मिनिट बा ओ दस मिनिट बा माबायदिहाय जि मिनिट बा बा मिनिट जोङो खोबहाबनानै दोननांगौ जेब्ला बे ना नि बिदैया रसा ओंखारा आरो बिनि दैया जबनांगोन नालाय एसे ग्लब ग्लबहाय खोबहाबनानै गोदौ होनोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओम ओंख्रिया माबायदि जाखो संख्रिया नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ जोङो साखिनाय जायो आरो नोंथां जुदि जोंनि बे गिबियाव संख्रिफ्रा जुदि नाङाखैब्ला जों अब्ला जोङो बेयाव आरोबाव जोङो संख्रि एसे सारनानै होबावनाय जायो आरो नांजासिम बेनि उनावहाय जायफोरजों ओंख्रिखौ मोनखांनायनि उनाव उनावहाय जोङो मोदोमनाय बुस्थु खायसे जोङो बोथोर लानानै बोथोर जोङो मोनोना जेरै दुन्दिया मोनो नालाय बेखौ जोङो दुन्दियानि बो थोराव जोङो दुनदिया होबाय नै दानि समावथ' जोङो दुन्दिया मोना नालाय जों मा होगोन जोङो खासिथारा खासि रा होनो हाग्रायाव जोंनि माबायावनो ओनसोलाव रज'नाय बेखौ होयो आरो होनानैहाय दसे खोबहाबनानै बा से मिनिटसो खोबहाबनानै जोङो ओंख्रिया बेयावनो जोंना मोनबाय आरो बिदि आरो। आरो बे सबाइ ओंख्रि फोराबो बिदिनो जानांगौ नोंथाङाबो सबायाइ ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? सबायजों साम' संनायखौ
सबायजों साम' आं थ' जेनेबा संफेरा खै नाथाय आं संनायखौ जों एसे मोनथिनायखौ खोन्थानो हागोन आरो। औ जेनेबा आङो संफेरबाबो आंना गोथाव जाया बेनिखायनो आं सङा आरो बांसिनानो ओ आङो जिखौ मोनथिगोन बेखौनो फोरमायनो सानबाय। ओ सबायदो साम' संबाथ' जोंनो साम' खौ नांग्रोगोन नालाय जोङो ओ जेनेबा फुख्रिफोराव ओ जेनेबा न'आवनो फख्रियाव थाखाबा बेखौ खनसिगोन नोङाबा खायसेया जेनेबा ओ दुब्लि एबा जेनेबा दैमाफोराव खननानै लायो ओमफाय खायसे औ खायसेफोरा जेनेबा टाउनफोराव थानायफोरा बायनानै लाबोयो साम'खौ साम' खौ लाबोनानै बिदिनो हराव सोम दोनबाय आरो आ हरसे सोमना दोनो हरसे सोमनायनि उनाव बिनि साम'नि खिथुखौ दानो दाननानै आरो हरसे सोमबावो माने जोंहा बिदि खालामो आं जोंहा जेरै खालामो बेखौ खोन्थादों आरो ओ साम'नि खिथौदो ओमफ्राय बेनि औ साम'नि बिजौ ओमफ्राय बेनि बिजौ ओमफाय बे माबा थाया मा होनगोन ओ साम'नि धाखोना बेखौ औ औ बे मोननैखौ बोखारनानै आरो हरसे औ औ जोंथिंबो बिदिनो होनो ओ ओमफ्राय हरसे आरो सोमबावगोन आरो ओमफ्राय अखानायै माने ओ मनाफोराव सोनानै एबा बोरोनानै ओ ओ हुयो आरो ओ जोबोद मोजाङै साफाहा जानाय बायदि इयावथ' बिराद गिरु थायो नालाय साम'आव ओ बेखौ ओ दैजों माने बिराद मोजां सुनाय जायो आरो हुयै हुयै औ साम'आ ओमफ्राय जाबाथाय सुखांबाथाय बेखौ ओ दैया हरनो एबा राननो थाखाय एसे दोननाय जायो आरो सान्देंगाफोराव बिदि दोन्नाय जायो ओमफ्राय साम'आथ' जाबायना दा जों माने ओ सबाय जों संगोन सबायखौ माने जोङो रुग्रोना लायो आरो खारै संख्रि होनानै ओ रुग्रोना लानाय जायो आरो ओमफ्राय खावसेथिं ओमफ्राय बे जाबाथाय बेखौ खांनानै दोनथ'यो बेयाव ओमफ्राय सारायखौ हरो सारायखौ हरनानै जेनेबा एसे माने सामब्राम गोजा फोरबो एसे सावहरनाय जायो आरो जेनेबा नांगौ बायदि हालदैफोर ओ खौ होयो जेनेबा बिनि उनाव माने साम'खौ एवसिगोन आरो मोजै मोनजासे औ सामखौ ओमफाय साम'आ एसे जेनेबा खामफ्राम खामफ्राम जाबाथाय ओ ओ जेनेबा सं रे एबा हालददिखौ हरबोबाय जेनेबा ओमफ्राय बे जाबाथाय ओ सबायखौ लुनानै होसिगोन बेयाव। औ ओमफ्राय जेनेबा एसे गोदौबा हाथाय एसे दै होबाय ओमफ्राय गोदौनानै ओ गोदौनानै जेनेबा खारै सं संख्रिफोरखौ जेनेबा नायबावबाय जेन नाङा नाङाथाय माने होबाव जाहैबाय नांगौ बायदि जेनेबा बा ओ सामब्राम गुफुर एबा हाइजें बानलु बिब बेफोरखौ माने होनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जेरै नोथां मा दहय जेनेबा ओ ओ मा संनाय होन्दोंमोन थाय आं बावलायलांबाय दसेनो।
आबाद थाइगिर थाइगिर ओंख्रि।
औ थाइगिर संनाया जेरै नों माने ओ जेन जे बा दुदियानि बोथोराव मैथु दुन्दिया होयो जेनेबा ओमफाय दुनदिया गैयाबा थाय गगार दुन्दिया बिदि बेफोर होनाय जायो आरो औ। ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो। ओमफ्राय आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथांनिसिम। माने मान सिफोरा बुङोना जेनेबा ओ हाबा जायि एबा जेनेबा हिन्जाव मानसिफोरा जेनेबा ओ हेब हाबा जायो मानसिफ्रा जेनेबा औवा मेवाइखौ जेनेब बा दाननो हामा होनो नोंथाङा मिथि मानो जेनेबा हामा बियो मानो दानो हामा
औ बिदिनो दा गोदोनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय खोथा नालाय थ' मानि थाखाय हामा अब्लाबो आं हाबा जायि बा हाबा जायि सिख्ला बा हाबा जायि ओ हौवाफ्रा मानो दाननो मोना होनब्ला हाबा जायो सिख्ला दासो नोंथांमोनाबो जेनेबा जेनेबा बैफोर जायफोर सिख्ला बिसोरनि था देरफुनायसो नालाय बे औवा मेवाय गाजा अरगोनदा दान माने देरफु देरहां बोनाय नालाय माने जुदि जोङो देरफुहांनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा जुदि बे ओ औवा मेवाखौ जुदि दानोब्ला माने बिनि देरनो गोनां बा लावनो गोनां बिनि आ आयु जे मानखिनि औवाया बेबो गैया जायो नालाय जोंनि लाइमोनफोरनि जिउआवबो माने बेफोरबायदि दानस'नाय लोगो लोगोनो जोंनियाव लाइमोन देरफुनायफोरनाव खहा जानो हागौ होननानै माने बे आबै आबौमो सोलिबोदों आरो माने दाननो नाङा होननानै बे देरफुनाय बेबो नालाय जों जे बा जायफोर लाइमोनफोर दाननो थाङोन बेसोरबो देरफिनो हालाय बा साननाय हना जानो हागौ होननानै बे दाननो बिदि आरो बिदि दाननो होआ जाहाथे इयुनाव मा जा जेबो दा थों होननानै औवा मेवाखौ दाननो थांब्लाजायफोरा फिसा फिसौ खांखांबाय जायफोरा जाखांबाय बेफोरबायदि मानसिया सो दाननो हायि जाहैबाय दा जायफोर लाइमोन गो जुलि जायाखै जेबो बि बिसोरनि बैसोआनो जायाखै इयुननि बागै दिबिसा न'खर न'खर जेबो दानायानो जायाखै नालाय बे हौवा मेवाखौ दाननो मोनानो होन्नानै नोंथां
औ औ ओ दे बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायदिनि दां
औ देेदे नोंथां
औ दे
औ